हेलौ औ खोनादों। ओ दायो होमबा जोङो ओ बिबार बाहायनायनि सायाव रायज्लायनोसै नामा?
अ बिबारा बिबारनि
औ औ ओ बिबाराथ' ओ जोंनि जों बर'फोरनि थाखाय जोबोद गोनां माने बर'फोरल' नङा। गोबां ओम सुबुं फोरनोबो थाखाय गोनांखा माने ओ बिबाराबो गोबां रोखोमनि दङ' ओ बिदिनो जोङो। बिबारफोरखौहाय जों गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां खामानियाव बाहायबोदों। जेरैहाय फुजा फोरबोफोर होनाय बिदिनो हाबा बा कास बायदिसिनाफोराव जों माने बे बिबारफोरखौ बाहायबोदों जेरैहाय हाबायाव माने। सिगांथ' ओ थालिर बिफां गायोमोन नालाय बिदिनो थालिर बिफांनि गेदावहाय माने बिदिनो बिबारनि माला सुनाय बा हौवा गोदान बा हिन्जाव गोदाननि हाबा होनाय समाव बिबारनि माला ओ बिदिनो ओ आलारि बाथि सावनायावबो जों बिबारआरि फोरखौ होनाय जायो उम। बिदिनो आरो जों बिबारफोरखौ ओ गोबां खामानियाव बाहायो ओ बा जोङो ओ ओ बिबारफोरखौहाय ओ बा जोङो ओ बिदिनो मानसि थैनायाव बा जोङो बे मानसे गोथैनो ओ बाउनायबो जायो बिदिनो माने जों गोबां खामानियावहाय बिबारफोरखौ बाहायो।
औ खोनादों ओम खोनादों।
औ अ बिदिनो जों माने बिबारफोरा जोंनि थाखाय जोबोर गोनां माने जों बिबारखौ बिबाराबोथ' गोबां रोखोमनि दङ माने गोबां। मुंनि दङ' नालाय बिदिनो माने जोङो बिबारफोरखौहाय गोबां खामानियाव बाहायनायनि अनगायै जोङो आथिखालावथ' जों बिबारखौबो फाननो हायो बिदिनो गोबां फुजाफोर जायोब्ला बिदिनो बेफोरावहाय जोङो माला सुनानै बा ओरैनो जोङो माने बिबारफोरखौबो फाननानै गोबां रां मोननो हायो बिदिनो जोङो बिबारफोरखौहाय गोबां खामानियाव बाहायबोगासिनो दङ'। बिदिनो जों माने बिबारफोरखौहाय जों गावबा गाव गायनानै लायोब्ला बिबारफोरखौ लांगोनाफोराव गायोब्ला समायनाबो नुयो। बिदिनो बे बिबारफोरनि गेजेरावहाय बिदिनो गेन्दा फुल बे माने बे बिबारखौहाय बांसिन बाहायनाय जायो आरो बाथौ फुजाफोराव होनाय बा हाबायाव बिबार माला सुनाय बिदिनो मानसि फोथैयो ब्ला जोङो बे मानसिनोबो माने बिबारबो बावनाय जायो बिदिनो जों गोबां खामानियावनो बाहायो माने जों बिबारखौ गोथार होननानै सानो आरो। बिदिनो माने ओ नोंथांमोनाबो माने मा मा खामानियाव। बाहायनाय जायो बिबारखौ ओरैनो
औ नोंथाङा बुंनाय बादि नो जोंबो बिबार खौ बाहायो जोङो गोथार हाबाफोराव जोङो बांसिन बाहायो गोथारनि अनगायैबो जों बिबारखौ माखासे मान होनाय खामानि फोराव बाहायो जेरै जोङो सोरखौबा मान होनायफोरावबो जोङो ओ जेनेबा थैलांनाय सुबुं गेदेमा सु सुबुंफोरखौ जों मान होनायाव बाहायो। जेरै रुंसारि सुबुंफोरखौ जोङो माब्लाबा जों गोसोखांनानै फुजा होयो ओ बेखौ जों खुलुमो ना। बेफोरबायदि समाव जोङो बिबार बावो आरो जोङो बिसोर बिथांनो बिबारखौ माला सुनानै जोङो बिथांनि गाहायाव माबायाव गोदोनायाव गान होयो आरो जों हाबा फोरावथ' जोंहा बिबार नङाबानो जाखाया। आरो मोदाइ दावदाय फुजा होनायफ्राव बे बिबार गोबां बाहायो बिबार नङाबा जाया बिबार गोजा बिबार गोबां रोखोमनि बिबारनि गाब थायो जे रै बिबारनि गाबफोरा गोजा गोथ थां ओ गोजा गुफुर गलाब बेबायदि मेरला खालारनि थायो बेबायदि खालारनि बिबारफोरखौ जोङो माबा फुजा लानानै फुजा जोङो गुबुन गुबुन ओ फुजाफोराव गुबुन गुबुन होयो आरो जोंहा हाबायाव जेरै जोंहाथ' दा ओ हाबायाव जोंहा बिबार नङाबानो जाला माखासे आरथि सेल बिबार दं बे बिबारफोरखौबो जोङो साजायनानै जोंनि हाबासालिखौ समायना खालामो ओम आरो बे हौवा गोदान हिनजाव गोदाननो गानहोनायाव जों दानिया आथिखालाव बांसिनानो हाबा गेदेर गेदेर खुङो बेबायदियाव जोङो बिबारखौ बांसिन गलाब बिबार गोजा आरो गलाब बेबायदि गुफुर बेबायदि कालारनि मिलायनानै जोंहा गानहोयो जोंहा बेबायदि गानहोयोबा साबसिनबो नुयो आरो बिबारनि बेबायदि बेसेना थ्रि थावजेेन गाहाम थाङो थामरोजा ओ थामरोजा नैै ओ नै ओ नैरोजा बेबायदि थाङो आरो जों बेखौ गोबां जायगायाव मोननो हायो बिबारखौ दा माखासे जायगायाव बिबार गायनानै जोंहा फानो जोंनि जायगायाव बांद्राय बिबार जायाबाबो गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोङो बिबार गोबां जानायखौ नुनो मोनो गलाब बिबार गायो आरो दा हाबाफ्राव जोंहा बुकेबो होयो हाबाफोराव सोरबा सोरबा आरो जोंहा माखासे भेलेन्टाइन दे माबा माबि दे बेबायदि फैयो बेफोरबायदि समाव जोङो गलाब बि बिबारफोर बारफोर बायनानै जोङो गावनि अनजालु अनजालिफोरनोबो होयो ना बेफोरखौ आरो बुक के बानायनानै जों गोबां मानसिफोरनो अनसायनाय होयो जे जों मोजां मोननाय सुबुंफोरनो बिबार होनानै मोजां मोनो दा बिबारफोरखौ जों माखासे आगर आखाइफोरावबो एरखाङो ना बिबारनि समायनाखौ नुनानै आरोबाव जोङो बिबार गायनानै जोङो न'फोरखौ समायना खालामहोनो हायो दानियाथ' गोबां बिबार गायो बयबो सुबुङानो बिबार गायो जाय सुबुंखौ बिबार गायनाय गायो बे सुबुंखौ जोङो बिबारनि सायाव अनसायनाय दं होननानैबो फोथायो सानो जाय सुबुङा बिबारखौ मोजां मोनो बेसे बिबारखौ गायखागोन ओ दा बिबारखौ जोङो माखासे टाबफोराव गायो आरो माखासेखौ जों हाफोराव गायो गिदिर गिदिर दंफां जानाय बिबार थायो गिदिर फिसा फिसाबो गायो बेबायदि दावस्रि आइथिं माबा माबी जबा बिबार दङ ओ माखासे तेजि बिबार, ओमफ्रायो लिलि वाटार, लिलि लटास, रस, हेबिस्कास, जेसमिन, माखासे बिबारफोरनि नाम दं। बारा गोसाव गैला दा बिबारफोरखौ जोङो बे बेफोर बिबारफोरखौ दा जोंनि लांगोनाफोराव गायोब्ला समायना नुयो। ना बयबो लामानि सुबुंफ्रा नायनानै मोजां मोनो जोंबो मोजां मोनो बिबारखौ बिबारखौ मोजां मोनै सुबुंथ' रावबो थानाय नङा जानांगौ बिबारखौ बयबो मोजां मोनखायो दा जों फोरखौ लानानैबो माखासे खन्थाइफोर सुजुनो हायो ना खन्थाइफोरनि गेजेरजों जोंनि बिबारनि समायनाया बेरखाङो जों बिबारफोरखौ सोरजोंबा रुजुनानै जों रायज्लायो जोङो बिबारनि मुंफोरबो दोनो सुबुंखौ गथ' गोरलै फोरखौ दा बिबारखौ जोङो गोबां ओ जोनोमनिफ्राय लानानैनो जोङो थैजासि बिबारखौ बाहायो होनबाबो जोंहा गोरोन्थि जानाय नङा। दा बिबारखौथ' जोंङो हाबाफ्राव मेरला बाहायो हाबा हाबायाव जोङो मन्दपफ्रावबो बिबार बाहायो आरो बेबायदि बिबार सारो खैनाहाय खैना गोदानखौ लाबोयोब्ला न' सियाव सोयो माइरंजों लोगोसे बाथौफ्रावबो जोङो ओ माखासे बिबार माला गानहोयो गेन्दे बिबारफोर ओ दा गेन्दे बिबारफोरखौबो माखासे बाजारफोराव माला गोलाव गोलाव सुनानै फाननाय नुयो। गोबाव गोबाव समसिम थायो बे बिबारफोरा सप्तासे गाहाम थायो। बेफोरखौ जोङो बायना लाबोनानै जों साजायनो हायो दिवालिफोराव जोङो बिबारखौ साजायो। रोंगलि बानायो माखासे आरो जोङो बिबारखौ जोङो लानानै मोजांसिन मोनो। सिख्लाफ्राथ' बहुत बिबार मोजां मोनो जेरै बैसागोफ्राव ओरै खोमायाव थेबनानै लानानै मोजां मोनो फट' साफायनो मोजां मोनो रिल्स बानायनो आरो बिबारखौ लानानै जोङो बांसिन फट' लानो मोजां मोनो आरो सिख्लाफ्रा बांसिन बिबार मोजां मोनो। जानांगौ ओ बेबायदिनो नोंथाङा आरो बिबारनि बागै एसे मिनथियोबा बुंदो?
औ औ नोंथां बुंनाय बायदि। बिदिनो माने बिबारखौ जों गोबां खामानियावनो बाहायो ओ हाबानिफ्राय लानानै माने जोङो जोनोम जानायनिफ्रायनो माने थैजासिमाव माने बिबारा जोंनि थाखाय जोबोद गोनां ओ जों फुजा फोरबोफोर होनायावबो बाहायो बिदिनो ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो माने दानियाथ' हाबायाव गिदिर गिदिर हाबाफोराव माने बिबारनि गोबां साजायनाय थायो नालाय बिदिनो ओ बिबारफोर बिबारफोरनिबो माने बुखे होयो बिदिनो माने बिफोरबायदि ओ बेफोरबायदि हाबायाव बुखे होनाय बिफोरो माने गोबां सोलिबाय। सिगाङाव गैयामोनबाबो दा आथिखालाव माने बेफोरबायदिनो बिबारनि साजायनाय फोरखौ गोबां नुनो मोनो ओंखायनो माने बिबारखौ ओ जों माने गासैबो ओ गायोब्ला मोजां बेबायदिनो माने बिबारखौ बिबारा जोंनि थाखाय गोनां। मिथियोनालाय जों बिबारखौबो माने ओ जोथोनै लाखिनांगौ बेबायदिनो माने ओ बिबारा माने गोबां गुबुन गुबुन ओ गाबनि बा ओ बिदिनो गोबां रोखोमनि दङ बिदिनो ओ जोंनियावहाय माने गोबां बिबारखौनो मोनजोबा। नाथायबा जोङो बिबारफोरखौ हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोनानै एबा बेफोरबायदिनो माने अबेबा सोरनियावबा माने नुयोब्ला बेफोरबायदि लाबोनानै गायफैयो बेबायदिनो माने बिबार खौ जोङो गासिबो मो मोजां मोनो नालाय माने जोथोन लायो बेबायदिनो जोङो बिबारफोरखौहाय गेदेरखौ मान बावोब्ला बेबायदिनो थैनानै थांनाय, गेदेरमा सुबुंफोरखौ मान बावनायावबो जों बिबारखौनो बाहायो। एबा बिबार लानानै जों खुलुमो बिदिनो बिबार फोरनि माला सुयो बे बेबायदिनो जों गोबां खामानियाव बाहायो। उ जेरैहाय ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि, फुजा फोरबोफोर माने बिबारनि माला सुनानै रंगिलि खालामनानै खालामो होननाया माने जोंनियावहाय जोंनियावबो बानायो बे बिदिनो माने जोङो बिबारखौहाय गोबां खामानियावनो बाहायबोदों! बेखायनो माने बिबारा जोंनि नि थाखाय जोबोर गोनां बेबायदिनो माने जोङो बिबारा जोंनि जिउआवहाय गोबां खामानियावनो बाहाय जायो बेखायनो जोो माने बिबार मोजां जोथोन। ब ल नांगौ। अ। बेबायदिनो माने बिबारा गोबां गाबनि दङ बेबायदिनो गोमो, गोजा, गुफुर, गलाब बेबायदिनो माने गोबां बिबार दङ। बिदिनो माने बिफोर बिबारफोरनि बेसेनफोराबो गोबां बुरजा। जाहैबाय बेबायदिनो अ ज
दा जोङो बिबार खोना, खोनादों?
औ खोनादों।
औ बिबारा बिबारा जोंनि जिउआव गोबां समायना खालामदों, बिबारानो जोंखौ गोसोखौ मो मोजां मोनहैयो माब्लाबा जों बिबार बारिफोराव गिदिंनानै मोजां मोनो माखासे पार्क बानाय जोंहा बिबार बिबार गायनानै जा बिबार गायनानै जों पार्क बानायो बेवहाय गोबां मानसिफ्रानो बिबारखौ बिबाराव फट' साफायजानो थाङो, बा गेलेनो थाङो दा बेफोरो जोंनि थाखाय मोजां आरो। सोरबा सोरबा बेबायदि ह थायोबा मोजां थायोब्ला, जों बिबारखौ बागान खालामनानै जोंहा मोनसे गार्डेन बानायनो हायो। दा बेहाय गोबां मानसिफ्रा नाय थाङो आथि खालाव दा बेबायदि थाङोब्ला जोंहा टिकिट सिकिट लानानै मोजां फैसा खामायनो थाखाय सुबिदा दङ आरो। आरोबाव जोङो बिबारफोरखौ गायनानै ओ बिबार फोरखौ गायनानै जोङो लांगोना न' गासैखौबो साजायनो हायो जों न' सिंफोरावबो जोङो रुमफोरा बिबार गायनानै बिबारनि ओ बानायनानै जोङो खागजफोरनिबो बानायनानै आर्टिफिसियेल बानायनानै जोङो बिबारखौ समायना खालामहोनो हायो। रुमफोरखौ जों समायना खा खालामहोनो हायो जोङो गावनि ड्रयिं रुम यिं रुम गासै रुमखौनो जोङो समायना खालामहोनो हायो जोंनि बेलक'निक करिडर बेफोराव जोङो बिबार गायनानै जोङो समायना खालामनो हायो दा